हेलौ
औ।
खोनादोंना?
औ नों
औ खोनादों न खोनादों? ओ जोङो दाना हाय ओ बे समाव जोंनि बर' समाज बा जोंनि जागाफोराव मा मा फिथाइ सामथाइ फोरखौ मोननो हायो जोङो। बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि आरो बेफोरखौ मा खालामनाय जायो जोङो बे समाव मिथिज्लायनि
ओम।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगाफोराव गोबां बिबिदिनो फिथाइ सामथाइफोरा दङ आफेल आंगुरनि अनगायै जोंनियाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबिदिनो फिथाइ सामथाइफोरखौ बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जे बेहाय थाइजु खान्थाल ओ कमला नारें आरो बिबायदिनो साम फ्राम बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ जेरैहाय थालिर गुबुन गुबुन दङ जोंनि जायगाफोराव आरो बेफोरखौ गुबुन गुबुनै गुबुन गुबुनहै गोबाङानो बिबायदिनो गायनानै लादों गाव गावनि जेसे एसेबां हाफोर दङ बेफोराव गायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय गोलोम बोथोर होननानै बुङोब्ला बे गोलोम बोथोराव जोङो मोननो हायो जेरैहाय खान्थाल थाइजौ बेफोर खौ जोङो मोननो हायो आरो लोगोसे गोजां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोङो मोननो हायो जेरैहाय नारें। दा जोङो बेफोरबायदि है जोङो मुगा लानानै जोङो मोननो हायो सिजोन लानानै जोङो मोननो हायो बेफोरखौ जेरैहाय खान्थालखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला था गोजां बोथोराव बांसिनै मोननाय जाया नङासै दा जोङो बेफोरखौ जे ब्ला बोथोर जायो अब्ला जोङो दोलो दोलो जोंनि समाजफोराव लोगोसे जानानै बेखौ रंजानायजों जानाय जायो मोजाङहै जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला खान्थाल बेखौ मबेबा मबेबा खान्थालखौ गोथाङावसो जाजायो आरो मबेबा मबेबा खान्थालखौ गोमोनब्लासो जाजायो। आरो मबेबा मबेबा खान्थालखौ बांसिन खान्थालखौनो गोरलैब्लानो मैगंबो जानाय जायो आरो गोबाङानो बेखौ मोजां मोनो दा सोरबा सोरबा गोथांखौ दानखावनानै बिनि जि ओ बियाव जि मोननो हानाय जि बिसब बिखौ मोजांहै बिबायदिनो सुंख्रै फानलुजों मोजां हैजायो आरो बिनि जि बेगर बेखौबो गारालासिनो हाथाइ बाजार फोरावबो फा फाननायखौ जोङो मोननो हायो मानोना बे बेगरा एसेग्राब मोजां मैगं बानायजायो आरो बाथेन फोरबो बानायजायो। जोंनि समाजाव बेबायदिनो बे फि फिथाइ सामथाइखौ जाबोनाय जादों दा नोंथाङा बेबायदिनो बे फिथाइ सामथायाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदोंब्ला बुंजागोन।
औ नोंथाङा दायो बे समाव बाहाय आवगायावसो खान्थालनि बिसय बुंलांदों खा खान्थालनि खान्थाल खान्थालखौ ओ जोङो फिथाइबो जायो मोन मोन ओ गोमोनबो जायो आरो गोथांखौबो जों जायो। आरो जों बेखौ बो जोङो जानो हायो जे ओरैबायदिबो जानो हायो जोङो बेखौ खान्थालखौ ओ ओं ख्रिबो जानो हायो बे ओंख्रि जि खान्थालखौ ओंख्रि जायो बे खान्थाला एसे आलादा जायो ओ एसे गोरलैयावहाय जायो बेबायदि आङो मोनदों।
औ।
अ आरो खान्थ-खान्थालखौ बिदि गोबां फाननायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो गोबांफ्रानो बायनानै जायो बेफोरखौ गोदोनि जुगाव जुगदजों दानि जुगजों नायोब्लाथ गोदोनि जुगाव बयहाबो खान्थाल थायोमोन।
खान्थाल थायोमोन नाथाय नैबे दानि जुगावहाय बयहाबो एसेबां खान्थाल थाया खायफा गुबुननि न' खाथिफ्राव थायोब्ला बैस्रानि न'आव थांनानै बिनानै जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो दायो औ आरो दा नैबे गरम गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथ
ओ-बां-ओ नैबे नैबे फिथाइफोरा बांसिन जायो।
थाइफोरा बांसिन जायो उम लिसु खान्थाल थाइजौ
आनारस
औ
बेफोर बि
बेफोर बिथायफोराहाय नैबे दैज्लां बोथोरावहाय बा गोलोम बोथोरावहाय बांसिन जाय जानायखौ जोङो नुयो।
आरो जोंनियावहाय गोबां बिथायफोर दङ जेरै सिलिखा बिथाइ थिंख्लि बिथाइ बायदि बायदि बिथाइ
बेफोरबायदि बिथाइफोरा जोंनियाव दोङो आरो बेफोरखौ जोङो ओ फालांगिबो खालामनो हायो।
जेरैहाय जोङो न'निफ्राय सोरबा गेजेर मानसिनो फानना हरनानै ओ बे आरो गुबुननो फान फान फानहैनाय बेबायदि जोङो गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो बेफार फालांगिफोर खालामनो हायो। ओ आरो नै मोनसे ओ गोबां बि बि बिथाइनि बिफांफोरनिफ्रायबो जोङो गोबां बेसाद मुवाफोरखौ जों बा
मुवाफोरखौ जों बानायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ ओ थालित थालित
थालिर बिथाइखौ ओ मानसिफोरा जायो आरो जानायजों लोगोसे बेखौ ओ गुबुन धोरोमारिफोरा बेखौ फुजाफोरावबो लाङो हैयो। फ्राव आरो बे आरो बे बिफांनिफ्राय आरो जोङो नैबे दानि जुगावहाय दानि मुगायावहाय जोङो ओ फागाफोर बा दिरुंफोर बानायनाय ओ बे दिरुंजोंनो ओ जों गस्लाफोर बानायनाय
सिख्लाफोर बानायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आङो नैबे बिथाइनि सोमोन्दै नोंथांखौ बुंनो खावलायनाय जाबाय औ नोंथाङा फिथाइ सामथाइ बा ओ मा माबायदिहै बिखौ जोंनि जागाफोराव माबायदिहै गायो आरो गुबुन जायगाफोराव माबायदिहै हरो दैथायहरो बिनि सोमोन्दै ओ मोजां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव फिथाइ सामथाइ बियो जोबोर गोनांथि जानानै फैदों जोंनि न'फोरावनो जेसेबां हायो बेफोरखौ गायनानै लायोब्ला बियो मोजां मानोना दोनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि खाथि खाला जि हाथाइ बाजारफोर दङ बेफोरावबो जोङो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय थाइजौ खान्थाल बायदि बायदि जोङो बे फोरखौ जोङो मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों बिथांमोना माबायदिहै बेखौ फाननानै बिनि गेजेरजों रां आरजिनो हादों जों बेफोरखौ मिथिनो हादों दा बेनिखायनो आं सानदों जोंनि ओ समाजावबो जोंनि न'खर फोराबो जेसेबां हायो बेफोरखौ न'फोराव गायनानै लायोब्ला मोजां जागोन हाथाय बाजारफोराव बेफोरखौ बायज्लायस्लाय बेखौनो मोजाङै गायनानै बे न'खरफोराबो न'खर सलायलांनो हानाय जादोंब्ला जोंनि समाजावबो बे फिथाइ सामथाइयानो गोबां जोंनि न'खरफोराव जोंनि न'खरफोरखौ सलायनो थाखाय बियो हेफाजाब खालामो जोंनि स गथ'फोरखौ स्कुलफ्राव फरिहोनो थाखाय बे फिथाइ सामथायानो हेफाजाब खालामो दाजोंबेफोरखौ मिथिनो हायो दा आरो मोनसेबाथ्राखौ आंबुंनो सानदों जोंनि खाथिखालाव जोंनि नखरफोराव जोङो मोनोहायो बेनोजादों नारेखल दा बे नारेखल खलखौ जोङो बांसिनै गोलोम बोथोराव ओ बांसिनै ओ मोननो हायो होननानै बुंजायो मानो होननानै बुङोबा हाथाय बाजारफोराव बेफोरखौ फाननाय जायो मानो होनना बुङोब्ला गोलोम बोथोराव बिनि जि बिदि बियो जोबोर गोनांथि बियो जोंनि ओ देहाखौ थाजिम खालामो होननानै बुंजायो दा बे नारेंखलखौ जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै बाहायनाय जायो माबायदिहै होननानै बुङोब्ला जेब्ला बरफफोर जायो बेफोराव बिखौ बाहायनाय जायो बिनि जि सिंनि जि गुफुर जि बेसाद बेखौ फिथाइ सा फिथा बानायनाय जायो जेरैहाय एन्थाब आरो लोगोसे फिथा लावदुम बर'नि मो मोजां मोनजानाय मोनसे फिथा आरो लोगोसे अनासि बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनाय जायो दा बे नारेंखलाबो जोंनि बे ओ न'खरफोराव बा हाथाय बाजारफोरावबो जोङो मोननो हायो। फि था लावदुम एन्थाब बेफोरखौहाय दा गोबां बेबायदिनो जोंनि समाजाव जोंनि जायगायाव गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइफोर दङ जिफोरा गोबां बेसेन गोनां जोंनि जानाय लोंनायाव हेफा हेफाजाब खालामो दा नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो माबाफोर ओ बेफोरबायदि बानायजाग्रा फिथाइ सामथाइनि मुंफोर मोनथियोबा फोरमायनो हागोन। खोनादों न अ अ खोनादों।
नोंथाङा जोबोद बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय नोंगौ ओ बे बिथाइ बिथाइ बिथाइया बिथाइ सामथायाइखौ जेब्ला जोङो जायो अब्ला जोंनि देहाफोरा थाजिम थायो बोलो मोनो आरो जोंनि जोंनि देहायाव मा मा बुस्थुफोरखौ जे ओ जेरैहाय ओ प्रटिन बा बायदिसिना बुस्थुफोरखौ आइरनफोर बायदिसिना माबाफोरखौ जोङो फिथाइनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो स बेखायनो बिथाइ जायोब्ला बिथाइ सामथाइखो जायो।
फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहाया थाजिम जायो आरो बेखायनो बेखौ जानो नांगौ आरो बेखौ जोङो गोबां फालांगि खालामनोबो हायो ओ जोङो बबे नोजोरजों नायनानै बे बेफोर बेसादफोरखौ जों
बि बियो
बे बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजांखौ ओ मोजां गोहोमखौ खोबथेनानै होनायखौबो जों नुनो मोनो औ बेसांखिनिखौनो बुंनानै दोनथबाय अब्ला जोङो मोनथिनो हाबाय जोंनि जायगाफोराव मा मा फिथाइ सामथाइ दंङ आरो बियो जोमनो थाखाय मानो एसेग्राब गोनांथि बेखौ गायनानै लानाया दा जोङो दा जोङो। सावरायबाय दा नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बे फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै फरायनो मोननायनि थाखाय इयुननि दिनावबो बिदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै आसा खालामदोङो जोबोर जोबोर हामबायसै।
हामबाय होनदों।